हेलौ।
उम।
हेलौ गोजोन फुंबिलि नोंथां मा खालामदों?
नै ओरैनो दं जिरायनानै।
खाम जाखांबाय नामा?
जाखांबाय।
खबरा मोजाङै ना?
मोजाङानो। ओमफ्राय?
दालाय मा मावदों?
दायो जिरायना। नै दं जिरायनानै दं।
माइ गायनो जाथआखै।
माइ। गायनो जाथ जाहांबायानो।
ओ दाथ दैलां बोथोर माइ गायनाय जाबाय। दैलां बोथोरनि। सोमोनदै रायलायनोसै दसे।
औ।
दैैलां बोथोराव। जेरैबो दैमा दैसा दुब्लिबारि। दैजों बुंफबजोबनानै थायो। गुबैयै बरफ्रा दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो खोन्थानो हागोन नामा?
दैलां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो जोंनाथ ओरैबाबो माइलसो जाखायो नालाय माइखौनो माइ गायनाय जायो आरो।
ओम ओम। ओमफाय माइ। खौ गाय-नो थाखाय मो। फोरमायनो हागोन नामा एस?
माइ गायनायाव। थ ओरैनो जों। खोथियाफोरखौसो फोग्रोना लायो नालाय फार्स्टआवहाय इदिनो माबा सोरबा सोरबाथ बेलेग बेलेग माइ गायो बा। दानिया बेलेग बेलेग माइ ओंखारथारबायना गोदान गोदान। आमफ्राय।
माइ गायनो थाखाय गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन जों खोथिया फोग्रोनांगोन।
औ खोथिया फोना ला।
माइ गायनो थाखाय जों गिबियाव खोथिया फोगोरनांगौ। फैयो बेखौ नामा
खोथिया फोनो था। खाय जोङो दुब्लिखौ हालेवना लाग्रोयो आरो ना। उम
हालौवनानै बिनि उन। उनाव खोथिया फोजानाय नायनि सिगां माददिखौ खालामगोरो खोथिया फोनो थाखाय जों सोमनानै दोन ओ जमा खालामनानै दोननाय माइखौ मा होनो? माइज्लि। बेखौ जों मा खालामो? सानथामसोनि सिगां
सोमनानै दोनखा खांनायनि उनाव
ओ खोथिया हरसे सिगां बोखांनानै
बिदिनो सोरबा हरसे सोरबा हरनै गाहाम दोनो आरो गावबागाव नांगौसेबां खोथिया बेसेबां बुरजा गायगोन बिखौ
औ बिनि उनाव खोथिया खौ फोहैयो औ
बोखांनानै
बिनि उनाव खोथिया गायजानाय जाजासिम मा खालामो
उम
बिनि उनाव खोथिया गायजानाय जाजासिम माखासे दुब्लिखौ मा खालामो जोंङो?
दुब्लिफोरखौ एवना
हालेवनानै लाबाय।
दानियाथ' गोदोनि बायदि नांगोल बेफोरबायदिखौथ बाहायनाया जाला नालाय। ओरैनो दाना बांसिन बयबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबो। गोदोनि दिनावसो ज' ज' बयबो मोसौजों एवोमोन नालाय दैलां बो थोरखौ गोदोसो गोगोम मोनोमोन आरो दाना गाव गाबागाव गाव गाबागाव ट्रेक्टरजोंसो एवनानै गायजोबो।
गोदोहाय मा खालामोमोन खोमस दियावनो सान ओंखारि समाव मोसौखौ होलांनानै हालेव हैयोमोन आथिखालाव मा जाबाय थेक टरजोंनो खेबसेनो
हालौनानै लाग्रा जाबाय आरो हालौनायाव सेनबैसो हालौवो माइ गायजासिम मिनथियो नामा
ओरैनोथ' थ' बांसिनानो खेन्थामल'सो खिन्थामल'सो एवना लाग्रो एवना लायो नालाय फार्स्टआव खारायग्रोना लासिगोन बिनि उनाव मा होनो आंबो बारा थिलाङालै
खारायखांनायनि उनाव
आरो खेबसे
खांनायनि उनाव मा जासिगोन खेबसे एवगारसिगोन एवगारनायनि सि उनाव
बिनि उनाव जोङो आलिफोरखौबो खोना लागो लानांगोन नालाय आलिफोरखौबो खोना लाबाय आलि दाननानै आलि खोनानै बिनो सोरबा सोरबा खेबसे खारायनायावनो आलिफोरखौ दाननानै खोनानै लायो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने माबायावसो खालामो मा होनो एवगारनाय समफ्रावहाय
आलिया मा बुंनो हागोन नामा इसे
आलि जाहाथे दैया जमा जाना थानानै जोंनि माइ आबादा मोजां जायो दै गैयाबाथ' माइ माइआ मोजां जाया नालाय ओरैनो दै खौ मोजां लाबथानो थाखाय आलिफोरखौ बानायनाय जायो आरो दब्लाय दब्लाय
सब जायगायावनोबो बि दि आलिफोर होआ आरो ना जेराव दैफ्रा
आरो मोनसेबो होननो हाबावगोन नामा?
उम
आरो मोनसे मानो थाखायबाव जेनेबा माइयाव जाहाथे हाग्रा दा जायाथों नि थाखाय
हाग्रा जायिनि थाखाय उम
नामा एसे
माइफोरनि मुंखौ बे गोदोथ' मा गायोमोन बेखौ बे खौ मिथिला दायो जोंना बिदि रनजित परिमल मासुरि बेफोरखौ गायनाय जायो आरो दा जोंनियाव बांसिनै रनजितखौ बांसिनै गायनाय जायो ओमफ्राय आरो दाथ' गोदान गोदान गोबां माइ ओंखारबाय जोंनियाव दा रनजितआ बांसिन सोलियो
माइया माखासे बाहागो दङ बेबायदि बिदिनो माइसालि आसु जोसा बावा माइ
माइब्रा
बेबायदिनो आरो बेलेग बेलेग माइ ब्ब्रा
दानिया ओरैनो बेफोरखौ बारा गायनायानो जाला नालाय
गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय प्राय गोदोनि आरो दानि माइ गायनायाव मा मा सोलायनाय बायदि नुदों एसे बुंनो हागोन नामा?
गोदोनि दिनावहाय जेनेबा ज' ज' बयबो गाबागाव माने फुङावनो खोमसि खोमसियावनो थांनानै खस्थ'यै ज' ज' मावनानै गायोमोन आरो ओमफफ्राय दानियाथ' ट्रेक्टरजों एवजोोब नाय नालाय गासिबो गोरलै जाजोब्बाय आरो माइ गायनाया जमा इदिनो बारा जमा जमाबो जाला आरोना गोदोनि बायदि ज' ज' ज माइ गायनानै सावरि बादालि बेफोरबायदि जेबो बो गैला आरो गावाबाग गाव गावाबागाव जाजोब्बाय दानिया गोदोनि बायदि नंला आरो गोबां सोलायबाय बि दि
गासिबो टेक्टरजोंसो गायजोबो नालाय माइ गायनायनिबो सिनथाय टेक्टरबो ओंखारबायबा। औ
गोदोहाय खोमसि मोसौजों माइ हो मोसौ खौ होलाङोमोन सान ओंखारैनि सिगां आथिखालाव मा खालामो?
एवो हाल माइ गायनो थाखाय हाल एवनायाव आयजेंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
जाबाय।
जाबाय।
हालौवनायाव बाहायनाय माखासे आइजेंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
दस मिनिट जाबायलै।